हेलौ
औ खोनादों।
अ माखामदों
दं ओरैनो
अ मा ओंखि जानाय दिनिलाय
ओंख्रियाथ' अनला ओंख्रिसोमोन
अनलाजों माजोंलै
अनलाजों दाउमोन
बाबरेबा अनलाजों दाउ
औ
माबोरै गरमफ्रा ओरैजाय आं माबायावसो दंफैयो एखेबारे एक्जाम होना
गरमाथ' गरमथार
दिनै जोंना लास्ट एक्जाम मोन ना आ बहा थायोमोन नोङो
गामियावनो दं दायो
दाख्लै साननैसो गामियावनो थाबाय थायोना अ होमबा नों कलेज खौ माबानिफ्राय न'निफ्रायसो थांलाय फैलाय खालामो
ओं खादों हेलौ
औ औ खोनादों
उम खोनादों आंबो दे बुंलाय
आमसिसुवायाव थाइजौ जानो लिंहरला नामाब्रा नोंसोरलाय
लिंहरो मानो लिंहरा जानो
थाइजौ खान्थाल
आमसिसुवाया मालामोनलाय
थ' आं मिन्थिथ‌आ बे आमसिसुवाखौ
आमसिसुवाखौ मिथिया नोङो
उम हो
मा मा मा खालामदों नंआवलाय मानसिफोरालाय
दं ओरैनो गैया रावबो
औ
एकेबार नेटनि बिराद प्रब्लेम जादोंमोन आंना फन रायलायनायाव दनै आङो दंफैयो एखेबारे सोनाब साइदआवहाय
अ
उम
हेल'
ओम खोनादों
थाइजौफोर जायाखै नामा? खाजिफोर
जादों
खान्थाल बारा नुआलै आङो
दंब्रा गोबां खान्थाल दं
हा‌ हा
गोबां दं
जेबो जाया नों दानि नों दानि मेसेज थामजोना जेबो जाया बियो बेस ओ रायलायनो हायो
औ
आअं दा मेसेस खालामगोन आं ओम
नोंहालाय माथो खामदों?
आङो जिरायनानै दङ
अ उसुबिदाथ' जेबो गैया
जेबो नङा जेबो नङा
मोजां जेबो नङाबाथ'
ओम मा मा मा खालामबाय दंमोन नों‌ दहाय
है दहय ओ गुबुनजों फन रायलायदोंमोन आं बिदिनो गुबुनजों
नोंसा आइआ बहा थांदों?
हाथाय थांदों खोमादां
अ दिनै मा बार मोनलाय?
दिनै सेटारडे
औ सनिबार हाथायना दिनै होमबाथ' बेदराथ' अमा बेदराथ' जाखागोन होनबा दिनै
अमा बेदर‌ जाया अबसे अमा बेदर जाया
अमा बेदर‌ जाया आरो
ओहो
सनिबार बा अमा बेदर बयनिबो न'खराव अमा बेदर जायो होननाय खोनादों माथो आं सनिबाराव
जायोदां आंनो मिथि थिया जाहैबाय
हा
आंथ'नो बारा मिथिया जाहैबाय जायोदां
नों अमा बेदर‌ जायोना जाया?
जाया
उम
नोंसोरनिखौ सान्दुं दुंदों नामा?
बिराद गरम
बेयाव बेनोथार
खमसे खम थार्टिफाइभसो जादों खोमा?
बेयावबो जादोंमोन नालाय आंथ' नायनो रोङा जाहैबाय।
उ ओम जुसफोर लोंनो हासै जिरायनानै थानो मोजां जादों।
उम
औ ओंखाम जाबोआखै आङो एकेबारे दहाय दखिनावनानै सिरा बायदिसिना जानानैसो
अ माथो खालामदों दायो?
आ आं जिरायना दं। ओबाय नोंना ओ एबार सेकेणड इयारमोन नामा।
औ
औ सायन्साव होनदोंदा?
सायेन्साव माने आं आर्साव‌ सोलायफिनदों।
ओ
सान्साव लादोंमोन मे एसे थाब जाबायना इयाव गोरा मोननायखाय इयावलाफिनबाय आं आर्साव लाबाय। हेल' हेलौ हालौ हाल' खोनालालाय दा